औ हेल' नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम। गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं।
दाथ' नोंथाङा ओरैनो दङ दा नोंथाङा हरखाब बे आंनाव।
औ दङ नोंथां नोंथांजों फंनैसो खोथा बाथ्रा सावरायनो दासो नोंथांनिसिम। फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। आं नोंथांजों बेखौनो सावरायलायनो सानदों दि गोदोनि दिनाव सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुंबोदोंमोन जायखौ जों अन्थाइ मुगा होननानै मिथियो नोंथां। औ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा।
ओ। गोदोनि दिन दा दानि दिन बेयावथ' गोबां माखासे सोलायनाय फैबाय जेन'बा गोदोनि जोंखौ गोदोनि जेनेबा गोदोनि अन्थाइ मुगायाव। सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुङोमोन बेनि बागै नोंथाङा खोनासं। दा आं फोरमायलांसै जोंओ अन्थाइ मुगा होनोब्लाथ' जों बुजिखायो जेनेा सुबुंफोरा अन्थाइ अन्थाइनि माखासे मुवा बेसादखौ बाहायनानै जिउ खांबोनाय जेन'बा अन्थाइ मुगायाव मा जायोमोन। जे अन्थाइ मुगानि सुबुंफोरनि बयनिख्रुइ। उम खाथिसिन जिउ खांग्रा हायानो जाहैबाय जिब जुनारफोरखौ मा होनो जिब जुनारफोरखौ जोङो सिखार खालामनानै जानाय आरो ज' ज' मोनसे गफा। मोनसे गुफा बा बबेबा दै जिंआव। थानाय बे आरो गोदान गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन बिदिनो ज' ज' गोदोनाथ' जों बिदि रायलायनोबो रोङा मानोबो रोङा बिसोरो खालिबो मा खालामोमोन जेन'बा अन्थाइ बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे अन्थाइ। बेफोरखौ ओरैबायाददि उनै उनै उनै उननानै गो। फार खालामनानै बेजोंनो बोरला थिर बेजोंनो जं बेजोंनो सिखा बायदि बानायनानै जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनायाव बाहायोमोन आरो आरो बिसोरो मा खालामोमोन। बे समाव बिसोरथ' ज' ज' थायो नालाय बिसोर। बिसोरो सिखारावबो ज ज थांओमोन जेनबा ओ हिन्जावफोरखौ ओ बिदिनो गुफायाव गालांनानै बा दन्दरआव गालांनानै बिसोरो गावसार हौा गोजखार थाङोन आरो बेहाय बि जा बेफोरखौ बिसोरो बिदिनो सिखार खालामना लाबोनानै। मैहुर खालामनानै लाबोनानै ओ लानानै फैयोमोन बिदिनो बिसोरो लानानै फैनानै बिसोर जाफैयो बे समाव अरबो दिहुनो रोङाखैमोन बिसोरो गोथाङैनो जालाबायायोमोन जेन'बा फोरानलाबायनानै जालाबायायोमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा हाग्रायाव मोननाय माखासे फिथाइ सामथथायफोरखौनो जायोमोन आरो जेब्ला बे समाव बे गावसोर थानाय ओनसोलाव जेनेबा जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफ्रा जोबोबा बिसोर मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांसै मोनलाय आरो। बिसोरनि गुबैसिन जेन'बा हाथियार बानायनाय एबा ओ असट्र - बानायनाय बा आगजु बानायनाय बे मानो जाहैबाय अन्थाइ दां दफां रोदा आरो दंफां। बेफोरजों नोंसोरो माखासे महरनि जेन'बा ओ जंफोर रुवाफोर बानायनानै बिसोरो बेजोंनो सिखारखौ खालामबा मैहुर बेवहाय बिसोरो ओरैबायदि जायोमोन जेन'बा बिथांमोननियाव बे समावथ' जेन'बा जोंनि जेबो मुलि सुलि गैया। जेनेबा जेबो गैया एसे लोमजाबानो मा जायोमोन बिथांमोना डायरेक्ट गावसिरनि जिउखौ खामना लानो गोनां जाखायोमोन। आरो बे लोमजानाय सुबुंफोरखौ गावसिनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांफानो बिराद खस्थ'मोन। मानो होन्ना बुङोब्ला बिथांमोनानो गावसोरनो गावसोरखौनो खस्थ' मस्थ' सामलायनो हाखोमोन। बेनिखायनो जेनेबा बै सुबुंफ्रा जेनेबा लोमजाब साजा जाबथाय बेखौ बै गुफा मायावनो दोननानै बिसोर फैयोमोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जादों। औ बे अन्थाइ मुगायावनो बिथांमोनहा अरखौ दिहुनो रोंदों। औ नोंगौ अरखौ दिहुननो रोंदों अन्थाइ मुगायावनो। बिसोरो मा जा खालामदों अन्थाइजों अन्थाइ एखमबा माबाफोर बा अन्थाइजों अन्थाइ होननानै बिसोरो एखमबा फोराव बा जंफोर बानायनायफ्राव बिसोरो अरखिजों बुलावनायखौ नुनानै बिसोरो अरखौ दिहुननो रोंदोंमोन। आरो दा बेजोंनो बे समाव बिसोरो ओरैनो होनोमबाबो अरखौ दिहुन रोंदोंबाबो बिसोरो अरजों बिदि सावनानै जानांगौ बिदिखौ रोङाखैमोन। नाथाय बिसोर लासै लासै बेफोरखौ सानो सानै बिसोरो जेन'बा बेफोर बेदरावखौ लासैनोबो गोथांनिफ्राय बिदि मोजाङ सावनानै जाबोग्रासिम बिदि जाबोदोंमोन आरो। बे समाव बिसोरो मा खालामोमोन गावसोरनि बे दन्दराव जेन'बा गावसोर बे जायगाव थांबाथाय बेयाव मा बि माबा मोनसे आखिनानै गारबायोमोन आरो। दा बिथांमोननि जिउ खुंनायाव ओरैबायाददि खस्थ'मोन जे जेनेबा एखमबा दैनि आंखाल एखमबा आदारनि आंखाल एखमबा उन्दुनाय थि गैया एखमबा जानाय थिग गैया जेनेबा माथो खालामनाय जेनेबा मोना सिखार खालामो सिखार खालामबावलाय नों बेसेबांथो जिब जुनार मोनो। जेसेबांसेबांनो खालामो एसेबां जिब जुननाफ्रा जोबलांगोन बिदिनो बिसोरो खालामै खालामै जोबलांदों जे जोबब्ला बे जायगायाव जोबब्ला मोनसे दस्रा जायगायाव थांलायबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिसोर बिसोरनि बे हथाइ मुगाखौ मा होनोमोन हान्थार गेदेरार्स। बे समाव बिसोरो आबाद मावनो रोङा, बे समाव बिसोरो आबादखौ मावाखैमोन बिसोर आबाद मावनो बिसोरो जेबो बिदि मा होनो बिदिबो साननो हानाय जेबो गोहो गैयामोन। बिसोरनाबो खालि बे मैहुर खालामनाय आरो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनि गुबै आदारानो बे मैहुर खालामनायानोखा। बिसोरो बे समाव आबादखौ जेबो मावनो रोङा जेबो साननो रोङा। बिसोरो जेनेबा बेफोरनि बागै जे बिफां लाइफां बदि माबोरै रज'यो मैगं थाइगं माबोरै रज'यो बेखौफोरखौ बिसोरबो मिथिया। बिसोर हाग्रायाव जे मोनो जे मोनो जेनेबा हाग्रायाव जा बुस्थुफोर मोनो फिथाइ सामथफोरखौ बिसोरो बिस गोनां फिथाइ सामथफोरखौ बिसोर सिनायोमोन आरो सिनाया बिसोर गावसिरनि फिसा फिसौफोरखौ बिोर जानानै बिसोरो आराम गावोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन। बिदिनो लासै लासै ला सोलायै सोलायै सोलायै सोलायनानै दिनैहाय दिनै मानसि महर मोनफैबाय बुंनो थाङोब्ला जोंबो जोंनि आजै आजौनाबो एकदमबारे जोंबो बिसोरनि माबानिफ्रायनो फैनाय ओ जोङो हयथ' जों थिग जों बि जों मोनबोआखै नाथाय मोनबोनाय दिना जोंनि थैयाव दङ बियो जों बेखौ बुंनो हायो दा रुजुयोब्लाथ' आकास फाथाल जेन'बा एकदमबारे हानिफ्राय अख्रांसिम गोजौ बिनिफ्रायबो गोजौसिन फारागथि दङ। दा आथिखालावथ' जिउ खुंनाय जायो जाबाय दा आं नोंथांनो गोदोनिखौ फोरमायना होबाय दा नोंथाङा दानिखौ आंनो फोरमायना होदो नोंथां हायोबा अब्ला नोंथाङा होमबा आंनिफ्राय आथिखालाव सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुंगासिनो बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरोना औ नोंथां अब्ला नोंथां खोनासंलांदो।
आथिखालाव जों जिउ खुंनाया माने ओरैबायदि गोदोनियाव रुजुनानै नायोब्ला गोरलै होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। माने आथिखालाव सुबुंफोरा गाव गावनो नांनाय मुवा बेसादफोरखौ माखासे दोरोङारि आदबजों लोगोसे आरो बिगियानारि आदबजों दिहुनना लानो रोंबाय जेरावहाय जोङो नोंथाङा बुदोंमोन गोदोनि समाव अरखौ दिहुनना लानो रोङाखैमोन उनावसो रोबोदोंमोन बिसोर गोथाङैनो जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि नंला जोंहा बि बनजों संनानैबो ओंखाम ओंख्रि जाबोदोंमोन नाथाय बे बनजों संनानै ओंखाम ओंख्रि जाबोनायाबो लासैनो गोमालांनो हमनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आथिखालाव मा बाहायो जोङो ओंखाम ओंख्रि संना जानो थाखाय गेस बाहायो गेस नङाबा जोङ मोब्लिब नि माबाजों संनाय मोब्लिबजों संनाय माखासे आगजुफोर दं बेजोंबो संनानै जायो आरो आथिखालाव बिदिनो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बोथोरनि सिगाङावनो मोननो हायो बा बोथोर नांलायला माने ओइ मोनसे समाव माने गोदो गोदायखौ आं बुंनो थांलायला मोनसे समावहाय ओरैबायदिमोन जे बोथोर समावल' माने बे बोथोरनि आबादखौ मोननाय जायोबा मावनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि नंला माखासे बिगियानारि आदब बाहायनानै जि बोथोराव मोनि फिथाइ बा आबाद बेफोरखौबो माने दि दिहुनना लानो हासै आरो बिदिनो आरो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय गारि मथर बाहायनाय बे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम स खम समनि गेजेरावनो सहैनो थाखाय गारि मथर बाहायदों आरो बे गारि मथरा माने सोलायनायनि सायाव सोलायदों आरोना गोदोनि समाव एसेबां गोख्रै खारनो हानाय गारि मथर गैयामोनब्लाबो आथिखालाव बेफोरखौ नायनानै माने गोख्रैसिन खारनो हानाय माबाफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि दिङाफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय हा लामानि दिङा बा हानि दिङा बा दैनि दिङा आरो अख्रांनि दिङा। जों बेफोरखौबो नुनो मोनो हानि दिङा होनोबा जों गारि मथर मटर साइकेल बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो ना बासफोर बेफोरखौ। ओ रेलवे बेफोरखौ जों बुंनो हायो ओमफ्राय आरो जेनेबा दैनि दिङा होनना बुङोब्ला जोङो नाव जाहाज बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो। गेदेर गेदेर जाहासफोरा जों आथिखालाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैजों हान्थिनायखौ जोङो दैनि दिङा होनना बुंनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो दैनिख्रुइबो थाबेसे मोनहैसिननो थाखाय जों मा बाहायो अख्रां दिङा जायखौ जोङो हेलिकप्टार एर'प्लेन बेफोरखौ जोङो मुं होनानै अख्रां दिङा बानायनाय जादों आरो। जाहाथे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिनो जायगा खम समनि गेजेरावनो सहैनो हानाय बा गुबुन रायजोफोरखौ जोङो बेबायदि थांनानै मोनहैनाय आरो नोंथां थिग बेबायदि
बिदिनो बेफोरावबो जोंहा जौगादोंल्बाबो बिनि उल्था जोंहा खहा जाखायोना मोनफ्रोमबो जेसेबां
जौगायो इसेबां उल्था खहाबो थायो बेफोरखौ आं बुंनो थांनो सानदों जेरै बेफोरखौ बांद्राय बायनायनि गेजेरजों माखासे आबहावाया दिदोमथि गैयै जादों जायनि जाउनाव जोंहा माखासे जेंनाखौ नुनो मोनो जेरैहाय आबहावा गाज्रि जालांनायजों हां लानो हानायनि हां लानायनि बेमार बा बिफां -लाइफां जोबस्रांलायनाय बबेबा- बबेबा जायगायाव नांगौ बिबांनि दै गैया बा अखा हाया खरान नुजाथिनाय आरो रानस्राव बालाबारि जालांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो माबेबा जायगायाव बेफोरनि उल्थायैहाय गुसु बरफ बांसिन बा बरफ गोलैनाया बांसिन जादों बा गुसुआ बांसिन जादों बेफोरखौ जोड़ो बुंनो हायो आरो थिक बेबायनो मोनसे जों जि आं बुंखांबाय मैगं थाइगं बेनि बागै, मैगं थाइगंखौ माने बिगियानारि आदबजों दिहुनाय जायो होननानै माने गोदो जि दोरोङारि आदबजों बोथोराव दिहुनोन ना बेखौ बिगियानारि आदबजों दिहुननाया मा जायो बांद्राय मुलि हासार बाहायनायनि जाउोनाव बे मैगं थाइगंफोरा सानसे साननैनि उनावनो रानलांनो बा गाज्रि जालांनो हमो आरो बेनि उल्थायै मा जायो जोंहा देहायाव बेखौ जायोब्ला जोंहा देहायावबो माखासे बिजानुफोरा जोंनि देहायाव साग्लोबनानै थायो आरो जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामलाङो लासै लासै बेयो जोंखौ गुनजिरफोर अरनाय बायदि माने जोंनि देहा सोलेरखौ नस्थ' खालामलाङो आरो थिग बेबायदिनो गोदोनि समावथ' सोलोंथाइ गैयामोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो बायदि रोखोमनि सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेनेबा हा जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथायाइयानो जोंनि बे समाजखौ दानायनि बा जौगाहोनायनि मोनसे गुदि गाहाय राहा आरो नोंथां सोलोंथाइ गैयबा जोङो बेफोर जि आं बुंलांनाय बेफोरखौबो मावनानै लानो रोंनाय नङामोन थिग बेबायदिनो जोङो माने मानसिया सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानायखौ गोरलैनिख्रुइ गोरलै खालामसिनो थाखाय मा खालामो जोङो कम्पिउटार मबाइल बायदिसिनाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो गोदोनि मोनसे समावदि मबाइलफोर गैयामोन माने गुबुन दाबसे जायगासिम जों खौरां लाहरनो थाखाय मा खालामोमोनलायजाम बायदिसिना लिरना हरनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मबाइल ज खेबसे फन खालामनायनि उनावनो खबरखौ लोगो- लोगो दा जेरै नोंथांजों आंजों सावरायलायगासिनो बेफोरबायदि जों सावरायलायबाय थानो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो सुबुंफोरा माखासे रबटबो दिहुननानै लाबाय जायखौ जों सुबुङा मावनो हाया बेखौ मेसिन बा रबटनि जोहै बा थ्रुयै मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरनि हाबाखौ रबटफोरनो होनाय जाबाय आरो माखासे सुबुंफोरा मा जाना दङ बे रबट फोरा बा मेचनफोरा बे सुबुंफोरनि हाबाखौ लानायनि थाखाय ओरैनो जोंनि बे बेखार जेंनानि जि बेखार जेंना बेयो जोंहा बांनायनि सायाव बांलांगासिनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो रांखान्थिफोरा बे जाय सुबुङा बा खामानि मोनाखै बेहा रांखान्थियाव गोबां गोग्लैसोनाय जायखौ जों गोरिब होननानै बुंनो हायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। जायनि जाउनाव जोंहा गोबां दावखोबोबायबो- दावगाबोबायबो बा जौगाबोबायब्लाबो नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंहा मा होनदों माखासे हेंथ हेंथा बा जेंना - जेंसिखौ जों नुनो मोनदों आरो बायदि रोखोमनि गारजानाय मुवा- बेसादफोरखौ जोङो बायदिसिना बायदिसिना जायगाफोराव गारलाबायनानै बा ओरैनो लेथें-फेथें गारलाबायनानै बा मोनामनाय बा बेनिफ्राय जोङो जि गेस ओंखारनाय बेयो जोंनि आबहावानि गेस बेफोरखौ गाज्रि खालामो। जेरै बायदिसिना दै गुबुं होनाय, साउन गुबुं होनाय साउन माने सोदोब सोदोब गुबुं होनाय बिदि
बार गुबुंनाय, हा गुबुंनाय बेफोरखौ बुंनो हायो आरो नोथां मानो होनोब्ला बेफोरनि थांना थानायाव गोबां खस्थ' मोननायखौ जेन'बा जेंनाजों सौसिनो थाखाय
जायनि जाउनाव जोङो बेफ